सोरां
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां आं खोनागानो
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि ना?
औ नोंथां आंथ' फ्रियानो दं, रायज्लायनो हागोन नोंथां।
आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि माखासे खेला आरोना गेलेमुफोरनि मानानि सायावहाय आरोना। बर'फोरा गोदो गोदाय औ माबोरै माबोरै मा मा खेला गेलेयोमोन बेफोरनि सायाव आरो। न दा नोंथाङा जागायजेनगेननाय ना आं जागायजेनगोनो?
नोंथाङानो जागायजेनग्रो दे।
आ जागसना बर'फोरनि गेलेनाय होनोबाथ' खेला गेलेनाय होनोबाथ' जोंहा अनेक रोखोमनि दङ होमबा नोंथाङ?
औ नोंथां।
जेरै बिदिनो बाथा गेलेनाय गिला गेलेनाय बिनिफ्राय दाउला सौलायलायनाय गेलेनाय
औ।
ओमफ्राय खाबादि गेलेनाय खै गेलेनाय लन्सन दालााय गेलेनाय ओमफ्राय आसि लाखोमालायनि गेलेनाय थाइगिर फिथाइ गेलेनाय खाफ्रा जाब्लायनाय गेलेनाय माने गोबां खेल थाराय खेलाफोर दङ आर ना बर'नियावहाय
औ नोंथां।
बिनि मादावनो गोदो जों उन्दै समफोराव माखासे खेला गेलेफोरनायखौ आं नोंथांनो एसे खिन्थाना होनो सानदों नोंथांनो।
औ फोरमायना होदो नामा नोंथां औ।
नोंथां दासि आसि दोनखोमा लाखोमालायनो गेलेनाय होनोब्लाथ' नोंथाङा एसेबाबो मिथिखोन नङा होमबा नोंथां?
औ एसे एसे खोनानाय खोनानानै मोनदों नोंथां।
जोङो सानै मानसिजोंहाय बे खेलाखौ गेलेनाय जायो गिबियावनो सासेया सानद्रा जायो आरोना बिनि ओमफ्राय आखाइ आसि थाइबाखौ लानानै मोनसे माबा सानो माबा बुङो आरोना, मेथाइ बायदि बियो जेरै
औ।
हारसिनि बिसिनि दाब दाबसिनि नाव बारि सिलाबारि गुबुनन्दाय गुबुनदाय राजानि खर'आ जालांबाय जालांबाय हाल माल खुस्नि खााल होननानैलायनाय आरो। जे जे जायगायावहाय। खुसिनि खाल होननानै आखाइया गोलैयो आसि फिसाहाय बेखौहाय फायथ'नानै लाखोमानांगौ आरो ना।
अ
बेबायदिनो गेलेयोमोन आरो जेरैहाय जोंनियाव बेहाय गोेदो गोदाय समफोरावहाय जेनेबा ओ थाइगिर फिथाइ गेलेनाय थाइगिर फिथाइ गेलेनाय होनोब्लाथ' जोङो मोनसे बिदिनो साब्रै बा साबा बा
बिदिनो जि जन जिसेजन गल जिरायजिङो आरो ना
औ
बेनि गेजेरावहाय सासेयाहाय माने ओ- माबा थागोन आरोना बियो मा होनो बिदिखौ खानग्रा आरोना सासेया खानग्रा खाननायावहाय अन्थाइ थरसे लायो बिसोरो बे खानद्रहाय अन्थ दरसे लायो अन्थाइ थसे लानानै माने बिनि खिथुआवहाय बिसिनि जायफोर गल जिरायनाय बे सुबुंफोरनि खिथयावहाय थाइगिर फिथाइ थाइगिर फिथाइ थाइगिर फिथाइ होननानै अन्थाइखौ जायनि बिखुङावहाय गालांदों आरोना बेखौ ओरै गिदिंनानै धुप बुफैयो आरोना बे अन्थाइखौ अन्थाइ गालांनायखौ जुदि बै सुबुङाहाय जुदि मोनथिनानै लानानै खारोब्ला बियो बेबायदि खाननो मोनोलाय आरो ना बेबायदिनो अनेक रोखोमनि खेलाफोर गेले-गेलेबोदों आर ना गोदो जोंनि ओसोल बेवहाय आरो बिनिफ्राय खाफा खेला होननानै बुंबाथ'
औ
बेबो बहुत गोदो गोदायनिफायनो गेलेबोनाय आरोना बे काप मोनसे खाफ्राखौहाय जों खाप्रा प्रडेकआव देनानै बिदिनो ओ-गल गल देनानै लायो नङा होमबा बिनि उनावहाय
औ
जोङो थोबसे बल बानायनाय जायो बे बलखौहाय जिखौहाय सिथ'नानै बा सिङावहाय लेखाफोरखौ सोना नैहाय बेखौ मोनसे बल बायदि खाथ'बो आरो ना। फेकेट बलफोर बायदि फिसानो खाथबनानै लायो। बिनि उनावहाय मोननै टिम थायो मोननै हान्जा। जायनि हान्जाया बेखौहाय नायखांलायो आरोना। सोर माबा जाबग्रोनो मोनो खामफ्लायखौ बा सोर माबानो खाब्राखौहाय खुबैख्लायग्रोनो बेखौ नायखांनायनि उनावहाय जायनि हान्जाया देरहादों बे हान्जाया खाफ्राखौ खुैस्लायग्रोयो आरो। खाफ्राखौ बिनिफ्राय खुुबैख्लायलायना नै बे खाफ्लाया गोलैबाय अब्ला बयबो खारजोब्बाय आरोना बल आखौहाय आखाइजों दांनो मोनो आरो ना सेन्देलजोंसो बुखथा लायो। सेन्देलजों बुबथानानै फिउ बिनिफ्राय फिव बारहोलायनानै गाहहरलायो आरोना बेबायदि। ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ-जै बे बलजोंहाय गुबुन मोनसे हान्जानि मानसिफोराहाय खुबैनानै जुदि मोदोमफोराव नाङोब्लाथाय बे थैलायबाय आरोना बेबायदिनो। ओमफ्राय जायनो जाबखांग्रोयो बिसोरनो देरहायो आरोना। बेबायदि गोदोनि समफोरनि आर बेनिफ्राय जों गेले गोबानो मोनदों बिदिनो गोदोनि समफ्रावहाय ओ- उम। खै गेलेनाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
खै गेलेनायावबो मोनसे राउन्ड थाग्रोयो बिनि उनावहाय बिमा बिमा थायो बे बिमायाहाय खारग'लांनो हाबाथाय बै न' फारसेसिम फार-खारग'लांनो हाबाथाय देर थायो आरो ना। आरो नोंथाङा हाखर खिखर गेलेनाय होननायखौ खोनाफैदोंमोन नोंथांङा?
खोनाफेदों नोंथां औ खोनादों।
हाखर खिखरावबो बिदिनो अन्थाइ लायो आरोनो अन्थाइ फुजाबो बिदिनो हाखरा मोनबा थायो बिनि गेजेरावहाय खानो खाननानै मोनसे हाखरनि सिगां जेनेबा अन्थाइया जमा दं बे हाखरनि गेजेरावहाय अन्थाइ दं बे हाखरावहाय अन्थाइ गैला बेखौहाय बेयो बे अन्थाइखौ मोनजोबोमोन आरोना खारै खारानै खारनानै
ओ
बेबायदिनो बुङोब्लाथ' अनेक रोखोमनि बायदि बायदि माखासे खेला फोर दं जोंनि बर'नि माबायावहाय बेनिफ्राय गोदो मा होनो गोदो समफोरावहाय बिदिनो जेनेब्ला ओ गेलेनाय बेफोरबायदिबो दङमोन नङा होमबा नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय माबोरै माबोरै मा मा खेलाफोरखौहाय बर'नि गेलेयोमोन आरोना नोंथांमोना नोंथांमोन ओनसोलनि माखासे खेलाफोरखौ आंनो खिन्थानानै होदों नोंथांङाबो
औ जागोन जागोन नोंथां ओ नोंथाङानो गोबां खेलाफोरखौ आंनो फोरमायना होलांबाय ओ गोदोनि गेलेनाय जायखौ बुंदों दा आङो माखासे खेलाफोरखौल' मिथिगौ आङो जायखौ मोनथियो बेखौ एसे एसे नोंथांनो फोरमायना होनोसै ओ फ्राय नोंनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंबाय आरो खेलानि सायावहाय बबे बबे खेलाखौ माबोरै गेलेयो आरो मा मा खेलाफोर दं गोजाम गोजाम जोंना बर' हारियाव बेफोरखौ आङो नोंथांनिफ्राय मोजाङै मिथिनो हाबाय दा जेरै नोंथाङा बुंलांदों गिला गेलेनाय बिदिनो बाथा गेलेनाय खै गेलेनाय आरो गर गेलेनाय बेबायदिनो आरो जोंनिजों' बे एखे रोखोमनि गेलेनायखौनो माखासे गेलेयो आरो ओमफ्राय जोंनि जों बिदिनो माखासे खेला जों खोनानो मोनबावदोंमोन माने उन्दैयाव जों गेलेदोंमोन आरो जेरै गुद गुद गेलेनाय बिदिनो गिलाखौथ' गेलेयो मारबल गेलेनाय ओमफ्राय हाखर खिखर
औ
ओमफ्राय मोनसे खेला दंबावोमोनलाय जोंना दैयाव गेलेग्रा बेखौ आइफल बाय'फल होनना बुङो आरो जों। माने दैयाव औ थब्ल'लायनाय बादि होयो आरो बादि माने मानसिखौ ओ होसोलायनांगौ आरो दैयाव नोंथां जेरै जोंना सापस जोङो सयजन दंलायनो बे सयजननि मादावहाय ओ जोङो सानग्रोगोन आरो फार्स्टआव नायफल बायखल होननानै ओमफ्राय जायनि गेजेराव जो सासेया सेलेक्ट जागोन बियो होसोनांसिगौ दाना बियो बे सयजनखौ दांथारनांगौ बिसोरनि खर'आव दाना मा खालामसै दैयावथ' होसो नांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा नङा होमबा नोंथां बियो दैयावहाय मारै होसो होसो आरो नों दैयाथ' गो गोथौबो जायो गोदोनाससे गाहाम दैयावसो गेलेखायोमोन नालाय जोङो बेयाव
उम
दा बे होसो नांगौ आरो जोंखौ लोहाबनानै जायनि आथिं सेहेरायाव थांनानै खुवा नुजानानै बेनि खर'आव दांजाबाथाय बियो आरोबाव होसोनांसिगौलाय दाना जाय दांजायो बेबायदि सोलिबाय थायोमोन आरो दा बयबो दांजानो गिनानै मा खालामोमोन जैय बे लोहाबबाय बयबो लोबहाबजोबो आरो लोहाबनानै खारखुमासै गाव गावबागाव दै सिङाव द'जा हाग्रा थायो नालाय खार बे खारफ्रावहै आरो सोलाबायथारसै ओमफ्राय सोरबा सोरबा ओरैबायदि मानसि दंमोन माने गोबाव गोबाव लोहाबनो हायोमोन आरो बिसोरो एखेबारे से मिनिट गाहाम लोहाबनानै दै सिङाव थायोमोन थाखोमानोसै ओमफ्राय नागेरदो नागिरबाबो मोनला बिदिनो गोबाव गोबाव गेलेयोमोन आरो बेखौहाय दै सिङावनो गेलेबाय हानाय लोहाबलायनाय बेफोर खेलाखौ जों गेलेनायखौ नुबोदों आरो गोदो दिननिफ्रायनो बर'आवहाय। आरो नैबे जों गामि गामि होननानै गोदोनिफ्राय नायोब्लाथ' हाखर खिखरा जोबोद मुंदांखा खेलामोन उन्दै उन्दैफोरनि गेलेनाय जायखौ जों बुङो बावहाय गासै हाखर खुरनाय जायो आङो एक्जेक्टलि बावबाय। खयथा खयथा हाखर थायोन हयथ' मोनसेजों सयथा मोनसेजों सयथा जानांगौ खोमा ना मोनबा? बिदि हाखर खुरो आरो। औ लाइन मोननै बावहाय अन्थाइ दोनजोबो ओमफ्राय मोनसेल' खालि दोनो आरो हाखर। दा जागायनो थाखाय जोंनिजों बिदि गेलेयोमोन। ओमफ्राय बे खालिनि हाख'रनिफ्राय जागायनानै गरफा गरफा गरफा दोनलांनोसिलाय आरोबाव जेराव गोग्लैहैदों जोबहैदों बे जोबैनानै आरोबाव नेक्स्ट हाखरनिफ्राय अन्थाइाव खनसेलाय बिदिनो दोनलां दोनलां दोनलां दोनलां जुदि खालि जाहैनानै मोनसे गेब थायोब्ला बाव बेखौ मोनजालायनाय बिदि खेलामोन आरो।
अ
आरोबाव बिदिनो अनेक रोखोमनि खेला दंमोन। जेरै ओ थाखोमालायनाय गेलेनायबो मोनसे खेला दंमोन जोंनाव हाग्रा बा रियाव गेलेयोमोन जों बेखौ हाग्राबारि न' बां जेरावखि मोना थाखुमानाय फिफां फिफां सिङावबो बिदिनो खारखोलाबायनानै थाखोमायोमोन आरो। दा बे थाखुमालायनाय खेलेनाया गेलेनाया मारैमोन होनबा माने सिखार खालामनाय बायदि होनजायो गोदोनि दिनावथ' जों मोनथिगौ नालाय बर' फुरा सिखार खालामनो हाग्रायाव सिखार खालामनानै जायोमोन जुनारफोरखौ। दा बेबायदिनो बेबो बेबायदि आरो माने जुनादखौ नागिरनायाव एक्सपार्ट जायो जाहैदों खेला गेलेआ बिदि फोथायनाय दंमोन आरो ओ माने फलान खालामनाय एक्सपार्ट जानाय। दा बे खेलाया मारैमोन जोङो जेन'बा ओ सयजन बा दसजनसो मानसि दङब्ला सासे मानसिखौ जोङो सेलेक्ट बानायनान लाग्रोगोन आरो जाय बासिगोन बेखौबो डाइरेक्ट सेलेक्ट बानाया जोङो लावथि बोलाय लायो। जाय लावथि गुसुंसिनखौ बोनानै मोनो बेनो नायगेरनांगौ मानसिफोर थाखोमानायखौ। दा बिदि खालामोमोन आरो ओमफ्राय जोङो बिदिनो बोनानै जाय मोनो बियो नागेरनांसिगौ जोङो बेखौ मेगन मेसेब होनानै बयबो खारखोमाजोबगोन आरो जाय जेराव मोनै एरसोलाबायगोन थाखोमागोन बिदि थाखोमानानै थानोसै आरो ओमफ्राय मोनसे समनि गेजेराव बियो मेगनखौ खेवनानै नागिरना हासिगोन दाना नागिरै नागिरै नागिरै बिदि नागिरजोबनांगौ आरो बे गासिखौबो। ओमफ्राय नागेर नागेरनानै बिदिनो मोनलांबाय थागोन बियो मोनलांबाथाय बियो हो-होसोनानै दांनायबो दंमोन मोनसेया ओमफ्राय मोनसेया डाइरेक्ट नुबाय ल' होननानै ओरै मानसिखौ गसंनो थिननाय बा सारेन्डार जानांगौ आरो बिसोरो। बिदिनो नागेर नागेर नागेरजोबनानै मोनजोबबाथाय बेहा देरहालायबाय आरो। ओमफ्राय जुदि जायखौ नागिरनो हाया नागेरनानै मोनथ्रा ओ माने साननानै लाबाय बे माने स्मार्ट नङा नागिरनानै नागिरनो रोङाखै बेबायदि सानबाय आरो। दा बिदिनो सोलिबाय थायोमोन आरो बे फाला बदल फादल जा गोबाव गोबाव जायोमोन नागिरना मोननांगौआ गोरलै नङा। बिदिखौ मा मोनसे एरिया लाखानाय जायो ओंखायनो नङाबा बिराद गोजान गोजान थाखुमानो हायो नालाय। मोनसे बाउण्डारि लाखानाय जायो आरो बिनि बाउण्डारिनि बारलांबाथाय बेखौ नागिरनांला माने मोनला बेबायदि आरो।
औ।
बिदि गोबां खेलाफोर दं नङा होमबा नोंथां आरो गुड गुड नैबे गुड गुड खेलायाबो गोदो जा फेमासमोन। गामि गामि गेलेनाय अ आथिं थिंथि बारखोलायनानै अन्थाइजों हुथ्रोदलांबाय थानाय बेफोर खेलाफ्रा दंमोन आरो। ओ बाथा खेलाफोर बिसोरखौ जों नुनो मोनोमोन गिला खेला दा जोङो एफा खम समनि गेजेरावथ' सावरायजोबनो हाला नङा नोंथां।
औ नोंथां औ औ नोंथां औ।
बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां बिदिबा गोजोनथोंसै
औ गोजोन्थोंसै नोंथां औ